औ खोनादों
जोंनि ओनसोल गोलाव होनदो दैबानानि जाथाया दाखालि एसे गाज्रिनो गोहोम गोलैदों आरोना
अ ओमफ्राय नोंथांमोना मा जायगायाव
हेलौ
औ खोनादों ओमफ्राय नोंथांमोनहा माबायदि जायगा
जों जोंनिया जायगाया एसे जोंनाबो माबायावनो सा ओनसोलावनो गोगलैयो अब्लाबो दै बानाया एसे जायो जोंनाव दाखालि दैबाना जानानै गोबां गामिफोरानो दैबानाजों सनानै माखासेया बेबाय दिनो माबा रिलिफ केम्पआव थैनो गोनां जादों आरो
अ एसे माबाहैनो गोहोम खोख्लैदों होमबा
ओम
गोबां माबानि गोबां माबाफोराबो बिदिनो गेदेर गोलावफोराबो नायफैजानो
ओम ओम बेनिफ्राय दा रिलिफावनो दंङ' गोबां मानसिफोरा ना माबोरै
रिलिमनिफ्राय फैनानै दायो खावसेया गाव गावनि जोनोम गामियावनो फैफिनबाय बारु फैफिनायालाय अब्लाबो माखासे आबादनि खोथाफोरा गोबां खहा जादों
ओम आरो आबादफोर फोथारफोराव बेबायदि जेबो माबा गै गोहोम गोग्लैयाखैदां गाज्रिफोर
आबाद मावनाय आबादारिफोरनि
आबादफोरा गोबां सुबुंफोरनियानो खहा जानो गोनां जादों
ओम ओम ओम जोंनिजों इसिबां बेबायदि कन्टिनिउवासलि अखाबो हानाय जायाखै आरो बेबायदि दै बानथ' जोंनियाव जाखाया
औ
खोनानो मोनो गुबुन ओनसोलाव जानायखौ
औ औ
ओम
साननैसो सान्दुं रानला
ओम ओम आबाद मावनायफोरालाय अखा बांखाबाबो दै बानाबाबो जागासिनो ना
औ आबाद मावनायाथ' थिगैनो दङ' दायो बोथोरा खरां थायो अब्लाबो माने आबाद मावनायाव एसे माबा दिस्टार्ब माबा जादों दिस्टार्ब जादों
ओम
साननैसो बोथोरा सानदुं दुंखावगासिनो नालाय
देग्लायथ' अखाया एसे थाबैनो हाथारदों आरोना देग्लायथ' बोथोराव अखाया मार्च मासनिफ्रायनो होथारदों नो माथो ओम
होमब्लाबो नै दा साननैसो माबाया अखा गैयैनि जाउनाव गोबां रानसै नानै दं आबाद थिलिनि खोथिफोरा
ओम बे साननैसोआ एसे गरमबो जादों बोथोरा
ओम
गरम जाद्रायदों आरो
ओम नोंथांमोननि आबादा मोजाङैनो जायोना
जोंनिजोंथ' आबादा थिगानो जायो नाथाय जोंनिजों बे सा ओनसोलाव। ला माइ आबाद बि बेफोरबायदिखौ बांद्राय मावनाय जाया आरोना जोंनिजों ओरै साहा आबाद। साहा मावनाय मा साह बाहा आबाद मावनाया एसे बांसिन। बेबायदि।
हाजो ओनसोलाव आरो माइ आबादा बारा।
जाया। बिदिनो सोरबा सोरबा मावो टेरेस फार्मिं बायदि। हा बेबायदि गोजौ हाखौ सनख्लायनानै जुम आबाद होननानै बुङोना बेबायदि आबादखौ मावो आरो। खायफा खायफा।
खौ गनथुनानै गायनाय जायोमोन नामाथाय जुम आबादखौ।
जुमा आबादा बे गोजौ हाखौ स सनख्लायनानै खदालजों सनख्लायनानै मावनाय जायो आरो। बे खदालजों जा हाखौ जावग्लिनानै। ओ माबा बेबायदिनो सनख्लायनानै बेखौ मावनाय। जायो बे आबादखौ।
औ औ।
बेयावथ' ट्रेक्टर सेक्टर सोनो हाला जाहैबाय बेबायदि आरो। उ उ। ओरैनोथ' जोंनिजों बायदि अखा बांखानि थाखाय जेबो प्रब्लेम। जाया आबादाथ'।
औ औ।
जायो जानाया जोंनिजों देग्लाय बेबायदिनो आबाद। खौबो बांसिनानो खोथिया फोआलासे लासिनो डाइरेक्टसो। सारनानैसो गायदों बांसिनानो बेबायदिनो जादों।
मावनाय आदब खान्थिया।
हेल'।
औ बेखौथ' आं खोन्थाबाय। जुम आबाद मावनाया माने खदालजोंनो सनख्लायजोबो आरोना गोजौ हाखो। खदालजों मावो बेयाव मोसौ बा ट्रेक्टर गारि बेफोरबायदिथ' हाबजाया। सोनो हाया बेबायदि। मानसिफोरानो ज' जानानै खदालजों सननानै सनख्लायनानै। समान खालामनानै खालामो आरो गायनाय जायो आबादखौ बिदि। माइ गायनाय जायो।
साहा आबाद आरो जुमा जुमा आबाद बे मोननै आबादखौ मावनाय जायो हाजो ओनसोलाव बांसिन।
उ।
जोंनि थिंजाय बांसिनै गोदो गोदायथ' बांसिनानो माइसालि माइ माइसालि आबाद मावो। नाथाय आथिखालाव सोलायलांबायना सुबुं बारा। बिगियाननि जौगानायजों बांसिनानो दायो मा माइफोरखौ गायो आरो नै दा बुरजा मोननायखौ नागिरो नालाय गोदो गोदाय। गोदायनि माइफोराथ' बारा जायामोना माइसालि माइ आबाद मावोबा आथिखालनि मुगायाव गोरलै गोदान गोदान। गोदान जोलै आबादफोरखौ मावनाय जायो आरो जोंनि साइडाव बांसिन। रन्जित निरन्जना बांसिन मावनाय जायो।
आबादनि बागैथ' आंहा इसेबां गियान नलेज बेबायदि गैया बिनि
औ
उ। नोंथांमोनहा आबाद मावोब्ला नोंथांमोनहा एसे बुजायनानै होदो मा मा जायो। ानि माइखौ माब्ला गायो मा बोथोराव गायो?
ओरैनोथ' जोङो माबाया रन्जनानिफ्राय रन्जना आबादखौ रन्जना आरो माबाखौ रन्जितखौ बांसिन गायनाय जायो जोंनि ओसोलाव रन्जनाखौो ओरैनो माबानिफ्रायनो गायनायसै म गनाय ज आस एसे गायगोन ओम सावन मास हबाथाय रनजितखौ गायनाय जायो आरो बिनो साव म नि गेजेरसबाथाय माइ सोरबा सोरबा माइ माइसालि माइ गायनाय जायोनाै गुबुन गुबुन। रोखोमनिया आबाद माबाफोर दङ माइफोर दङ लावदु हलद जा बे गाव गायनाय जायो आरो। मोननाया बेसे माबा जाहैयो बियो लेट जाहैयो आरो बै माइ फिसाफोर थारान बेसे खम ओंखारहैयो अब्लाबो बेना गिलिर फ्राय एसे बारा जाहैयो आरो।
उ। ओमफ्राय जोंनाथ' बे टपिकआ जेनेबा अखा हानानै माबायदि गोहोम खोख्लैदों दैबानाफानि दारै मा प्रब्लेम जादों बेसमोन नङा होनोमबा?
द' बेनि बागैनो आं मोनसे माबा कुइसन सोंनो नोंथांनियाव? नोंथांमोननि जायगा ा नोंथांमोननि ग गामिफ्रावबो बेबायदिबा अखा गोसा हाबोला दैबाना जाबोला प्रब्लेमफोर जायो नामा उसुबिदाफोर जायो नामा?
अ जोंनियावबो सिगाङो बेबायदि अखा हानायनि जाउनाव गोबां सिगां समफोराव गोबां गामिया जों सिलिंखार जानो गोनां जादोंमोन बे आथिखालाव जोंना माने एसे गोजौआव खारबो नाय फान लांनायनिफ्राय जोंहा दैबानानिफ्राय खारग'दों आरो।
औ थारमाने नोंथांमोननि गामिया माने दैबाना जाग्रा म दैमा गिदिरजों सेरावमोन खोना?
दैमायाथ' गिदिर नङा ओरैनो दैमा फिसा दङ बेनो माने खुरख्लाबाय थायो आरो फारसेनिफ्राय गुबुन फारसेजों थांबा माने बेबायदिनो सोलाय सोलाय होसो होबाय थायो आरो सोलायबाय थायो जायगाखौनो सोलाय सोलाय माने न'खर होसोबाय थानाय बायदि जायो आरो बे धेमा ओथिया जोंनिया
अ
दैमायाथ' माबा नङा मेसेङाव ओरैनो मेसेङाव राननानै जायगा सोलायबाय थायो माने दैमायाथ' गिदिर नङा ओरैनो फिसासो मेसेङाव दैयानो थाया ओमफ्राय दैज्लाङाव दैया बिराद ब बारायो आरो मानो होननानै बुङोब्ला बारायनायनि जाहोन आरो गुबुन गुबुन माबाफोरा हा गोथौफोरनिफ्राय दैजां औ जुदि अखा हायोब्ला लोमसाव जोबनानै बेयाव ज' जाफैनानै फैनाय जायो आरो बेनिखायनो दैज्लाङाव बारा जायो आरो
दा बे दैबानानि खार'नावनो नोंथांमोनहा गुबुन जायगायाव खारनो गोनां जाबाय आरो
औ बेबायदि थारनो गोनां जायोमोन आरो आथिखालाव बेबायदि जाला अब्लाबो माने जों गामिनि खाथि खाथि खाथि खालायाव बेबायदि जागासिनो आरो दायो।
उम
जादों थायो रिलेसेन जालायनो गोनां जादों दाखालिसो दैबाना जानायाव गोबां मोसौ मै मोसौ मैसोफोराबो माने गोबां खहा जानो गोनां जादों आरो दोनबो
उम दाखालि मा सम मा समाव जादोंमोन मा दानाव जा जादोंमोन बे दै बानाया?
ओरैनो बे माबाया माबायावनो जादोंमोन जुन दान लासआव जुन दाननि ओरैनो नैजिस्नि नैजिदाइन अक्ट' जानाय जादों।
अ उम उम जोंनिथिंथ' बेबायदि हेभि रेन अखा गोस बेफोरबायदि गैया देग्लाय एसे खम बादि मोन आङो जोंनिजों अखाखौ।
औ औ
जोंनिजोंथ' दै गैयिनि खार'नाव दैखरफोरानो रानजोबसोमोन जोंनि बेसे ओनसोलाव
औ औ
ओमफ्राय दायोथ' गैलाना जेबो प्रब्लेम दै बानानि
दै बानायनोथ' दायो जेबो प्रब्लेम गैला गैनायालाय
उम उम बेबायदि प्रब्लेम दैबाना प्रब्लेम दैबानाफोर जायोब्ला बेबायदिनो खस्थ' मोनो मानि थाखाय दैबाना जायो? बेफोरखौबो एसे नायबिजिरनाया मोजां जा गोन जायो आरोना मानसिफोरा माने दंफां लाइफ बिफां आथिखालाव दंफां लाइफांफोरखौबो दानजोब्बाय नालाय मानसिफोरा बेजोंबो अखा बेबायदि दैबानाफोरा जायो
औ
दाथ' जोंना समा जाबायना
समा जाबाय औ जानायालाय औ औ
बिदिब्ला दोनथ'नोसैना?
रलाय रलाय
समाथ' जाबाय समबार
समा जाबाय।
उम दे दे